हेल'?
हेल'?
नोंथांजोआ फै नामा दायो?
औ।
फ्रिबार दसे रायज्लायनो हागोन नामा?
हागोन औ।
बिदिब्ला मानि सायाव रायलायगोन?
ओम आबाद मावनायनि सायाव।
आबाद मावनायनि सायाव?
ओरैनो माइ गायनायनि अनगायै मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा मिथियो नामा एसे फोरमायना होलाय
औ मिथियो ओ बानलु आबाद। ओमफ्राय बिदिनो ओ ओ साफाद ओमफ्राय बायदि बायदि आबाद मावनाय जायो।
हालदै हाइजें बेफोरबायदिबो मावनाय जायो
औ
ओरैनो माइखौ माइनि आबाद मावो दैज्लां समावहाय ओमफाय माइखौ मा मा माइ मा मा माइ आबाद मावनाय जायो?
औ दैज्लां समावहाय माइ गायैखौथ' मिथियो ओमफ्राय ओ माइ माइ ओ जेरैहाय रनजित ओमफ्राय आसुमाइ आरो कल्पना ओमफाय दुब्रिया बायदि बायदि माइ नोंथांमोननि न'आवहाय मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनियावथ' ओरैनो दायो माइ आब
नोंथां मोननि न'आवहाय मा मा आबाद मावनाय जायो?